हेलौ नोंथां? हेल'। खोनाबायना नोंथां?
औ। ओ नोंथांजों आं इन्टारनेटनि बागै दान्दिसे सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोनना? दा।
औ नोंथां सावरायगोन।
औ। इन्टारनेट इन्टारनेट होनोबा जों आथिखालाव जोंनि गाननाय जोमनाय बायदि जानाय-लोंनाय थानाय बायदिफोरखौ बेबो जों बेरखांहोनो हायो। आथिखालाव जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिमुखौ बेरखांहोजोबनो हायो। खोनादोंना नोंथां? इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जोंनि थांना थानाय बायदि खौ आथिखालाव जों बेरखांहोनायखौ नुनो मोनो जेरै जों दाबसे जायगानि माबा मोनसे जाथाय जानाय। माबा मोनसे जानाय-लोंनायनि बागै जा मावनाय दांनाय बेफोरखौ जों इन्टारनेटनि बागैनो मिथिनो मोनो। आथिखालाव आथिखालाव इन्टारनेटआ जोबोद जोंनि समाजाव गोहोम
गोनां। औ औ औ औ। औ खोनादों नोंथां।
अ' इन्टारनेट इन्टारनेट होनोबा इन्टारनेटआ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों जोंनि जा मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ बेरखांहोनो हायो।
नंगौ नोंथां‌।
इन्टारनेटआ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जोंनि गाननाय जोमनायनि बागैबो जों सिनायथि होनो हायो जेरै-जोंनि गाननाय- जोमनायखौ जों बायदि जेरै- इन्टारनेट‌आव सोलिनाय फेसबुक इन्स वाटसप इन्सटाग्राम इउटुब बायदिफोराव जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों दिन्थिफुंनो हायो।
औ औ औ।
गुबुन हारिनि बागै जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो मिथिनो हायो। इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन हारि एबा हारिसाफोरनि लोगोसे गुबुननि। गाननाय जोमनाय बायदि हारिमुवारि बिथिंखौबो जों मिथिनो खाबु मोनो।
नंगौ नोंथां।
इन्टारनेट होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हा-हारिमु जेरै ओ जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय बेलायाव जेरै जोंनि दोरोङारि जा ओंख्रि संनाय जोंनि बर' हारिनि खारै बानायनाय बायदिखौ जों फि भिडिअ लानानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गुबुन सुबुं हारिनो दिन्थिफुंनो हायो जेरै खारै खार दै खारदै बानायनाय खारदैखौ जों बर'फोरा बिदिनो थालिर दं थालिर दंफां बेसर बायदिखौ सावनानै बे बेसरखौ सावनायनि उनाव बिनि हाथ'फ्लाखौ मोजाङै जोङो बाहायनानै बेखौनो जों हाथर लद्रा बानायनानै बेखौ सेबसन माबायाव सरनानै नारेंखल खथाजों सरनानै जों बेफोर खौ बानायनाय जायो बेफोरखौबो जों भिडअ लानानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंनि बे खारै बानायनायखौ बेरखांहोनो हायो।
औ औ औ औ।
आथिखालाव खा बे इन्टारनेटआ जोंनाव जेबोद गोहोम खोख्लैदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो
नंगौ
दा सुबुंनि मावनाय बेफोरखौबो बेरखांहोनो हायो। जानो हागौ नोंथाङा आंनिफ्राय इन्टारनेटनि बागै गोबांसिन रोंगौथि दङ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जेरै दा नोंथांनाथ' बुंलांबाय इन्टारनेटनि गेजेरजों जों बायदिसिना ओ गोदान गोदान मुवा बायदिसिना मोनथि बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो जेरै बुहुमनि बुहुमनिफ्रायनो जोङो गासै बुहुमावनो थानाय जायखिजाया जों नायनोब्ला इन्टारेट इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सार्च खालामनानै नायनो हायो। जेरै आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला फराय जेरै फरायनायनि बागै जोङो आरो फरायनायनि बागै मोनसे सोदोबखौ मोनथिया बा जोङो बुजि मोना बा जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो बोरै ओ ओ सार्स खालामनानै नायगोन जेरै दा जोङो मोनसे सानखान्थिखोनो रोङा गोबां फोरोंगिरिफोराबो सानखान्थिनि गे सानखान्थिफोरखौ जेरै इउटुब गुगुल इफोराव सोनानै दोनो बेफोरखौ जोङो सार्च खालामनो हायो आरो दानियाथ' ए आइ जुगबो दोङो। ए आइ जुगनि थाखायनो आरो ए आइ आ बा लिरनो होखायो जेरै दा बिसोरो एन्सार दिहुननो गोनांबा माने फिननाय दिहुननो गोनांबा ए आइ याबो लिरना होयो। आरो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो ओ गाज्रि हुदाबो दङ जेरै दा गथ' दानि गथ'फोर गथ' खौथ' नुखादों नोंथाङा जेरै दा बयबो इन्टारनेटनि गेजेर जोंनो गेम गेलेनाय आरो गेमखौबो सानफा सानफा मानि गेलेनाय बेफोरबायसा आरो फरायनायफोराव बिदिनो गाज्रि खालामलांदों आरो जाय बाहायनो रोंदों बिसोरो मोजाङाव थांदों आरो जाय बाहायनो रोङाखै बिसोरो गाज्रियाव जालांदों नंगौना न‌ङा नोंथां बिदिनो आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जोंनि हारिमुफोरखौबो जोङो जेरै दा ओ वर्ल्डनि गेजेरावनो लांनो हायो बेफोरनि इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो
औ
ओ ओ मा बुंगोन जेरै दा जों जानाय लोंनायनि बागैबो नोंथाङा बुंलांबाय जानाय लोंनाय बेफोर खौबोजों दिथिनो हायो आरो गुबुननि गुबुनफोराबो माबादि जायो माबादि थायो आरो नु नुयि जागाफोरखौबो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नायनो हायो
औ
बेफोरबायसानो नोंथाङाबो एसे ओक्षआरो बुंबावनो हागोन नामा जेरै दा नङा गाज्रि गाज्रि जेरै इन्टारनेटनि गाज्रि हुदाफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां आथिखालाव इन्टारनेटनि गाज्रि बाहायनायनि गाज्रि हुदा होनोब्ला जों
नोंथाङा बुंलांबाय आथिखालाव दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरानो इन्टारनेट बाहायनानै आजिखालाव मबाइलाव गोबां आरो द बिदिनो
औ औ
मोनलायनाया बांदों जायनि जाहाव जोंनि माखासे लाइमोनफोरा बेबादिनो
सासा
फरायनायाव बारा गोसो होला नेटआवल' गोसो हो सै बेबदिनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि दोरोङारिनि बागै मिथिनो गोब्राबसै दा गाज्रि हुदा होनोबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जों औ नोंथां
जेरै दा आरो गथ'फोरा ओ औ औ नोंथां
औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुं
औ बुं दे नोंथां जेरै दा ओ गोदोनि गथ'फोरा जेरै ओ गेलेनाय बायदिफोराव जोबोर माबा जायोमोन जेरै दा ओ देहाफोरा गोख्रों जायोमोन दानि गथ'फ्राथ' नुनो मोनो मबाइलावनो बय मबाइलखौनो गेलेनायखौबो खम नुयो गामि ओनसोलावबो बेबायदि जाबोनो हमबाय गोदो आरो सोहोरावल'सोमोन दानियाथ' गामियावबो बिदि गेलेनायफोर बारा नुनोनो मोना जोंनि दिनावथ' जोङो ओरैनो समखौ बारहोयोमोन गेलेनानैनो मबाइलफोरखौबोथ' नायनो मोनामोन बिदिनो दानि जुगावसो औ नोंथां दे बुंलाय मा बुंनो सानदोंमोन नोंथाङा!
औ नों बुंनाया नंगौआनो नोंथां आथिखालाव बे गाज्रिनि हुदानि उन बो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फ हाबो जानो हायो जेरै जों गुबुन गुबन हारि हा दरनि थानाय जानाय बेफोरनि बागैबोबो जों आथिखालनि गामियारि सुबुं जेरै गथ' गथाय जाय बुंनि बागै बारा जेबो मिथिया बेफोरखौ न'आव थानानैनो इन्टार
लोगोसे बुहुमाव थायो गासै हारि हादरनि बाथ्राफोरखौनो मिथिनो हायो लोगोसे
इन्टारनेटनि गेजेरजों जों बिसो बैसोर सुबुंफोरनि जा हारिमु बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो बिसोर माबोरै थाबोदों माबोरै जाबोदों लोगोसे इन्टारनेटआ जों सुबुं हारिखौ गोबां हेफाजाबबो होदों। जोंनि फरायनायाव गोनां जानाय माखासे सोंलु फोरोंफिननाय बेखौ जों आथिखालाव इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो मोननो हायो। नङा होमबा नोंथाङा! बेबायदिनो फरायनायावबो गोबां हेफाजाब होदों लोगोसे जों माखासे नांगौ जांनाय सोंलुफोरनि फिननायखौ गोख्रैयैनो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननोबो हायो गोरलैयैनो बेबादिनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद म फारसेथिं मोजांबो लोगोसे फारसेथिं गाज्रिबो इन्टारनेटआ जोंनाव बेबादिनो गोबां हेफाजाब होदों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जा हारिनि जाबाय थानाय थासारि बि फोरनि गासै गासै जा थासारि बेखौबो मिथिनो हायो जा मोना बेफोरनि बागैबो मिथिनो मोनो
औ औ औ
दिनै इन्टारनेटनि बागै थाखाय साबायखर थाबाय दा नोंथां बायदिखौ आयदाखौ इयावनो दोनथ' दोनथ'नाय जासिगोन। नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय। खोनादोंङा नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां। नोंनि नोंथांनिसे बायबो औ औ नोंथां गोजोन्थों। दे औ औ नोंथां